हेल' नोंथां अ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ आंबो नोंथांनो फुं गोजोन फुंबिलिनि फिन ओ गाहाम लामनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
अ आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। खौ नोंथाङा राय्लायनो हागोनना? बेनो जाहैबाय जोंहा दा मिथिंगायारिफोर माखासे जाथाय मिथिंगायानि सोलायनाय बेफोरखौ बेफोरनि बारै नोंथाङा सोलाय फोरमायना होनो हागोन हागोन नामा नोंथां मानि थाखाय मिथिंगाया दिनैसिम सोलायबोखो
औ नोंथां
फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां मिथिंगायाथ' दासान्दि जोङो ओरैबायदि मा होनो बोथोर सोलायनाय होनना बुङो आरो नोंथां बेखौनो जाबाय आबहावा सोलायनाय ओ एबा बारहावा सोलायनाय होनना बुङो। जेरै जोंनि मिथिंगायाव दासान्दि मा होनो ओ मा होनो गरम बा गरम सान्दुं दुंबा सान्दुं जायो नोंथां आरो मा होनो बेजों लोगोसे मा होनो अखा फैब्लाथाय अखा हाब्लाथाय दै‌ बाना था सानसेयावनो जायो बेफोरबायदि मिथिंगाया मा होनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोर जाहैबाय जोंनि मा होनो आबहावा सोललिनाय बेखौ क्लाइमेट चेन्ज होनना बुङो नोंथां बेनि थाखायनो दिनै जोंनिया बोथोर बोथोर एबा मिथिंगाया गोबां सोलायदों आरो नोंथां बेफोर जाबाय जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मा होनो बिफां लाइफां दाननाय आरो मा होनो जोंहा बांद्राय बिरोंदामिन फोरखौ बाहायनायनि जाउनाव जादों नोंथां जेरै जोंङो आबाहावा गुबुंले आबाहावा गुबलेनि थाखायनो दिनै बारहावाया गुबुंले जानायनि थाखायनो दिनै बेफोरखौ जों नुनो मोनदों नोंथां जेरै मा होनो हरखाब अखाहानानै मा होनो नैजिब्रै घन्टा नै जिनै घन्टानि गेजेरावनो दै बाना जानानै गामिफोरखौ सिलिंखार खालामलांनाय बेफोरबायदि गोबां जाथाय जाथाय जादों नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जों दा नुनो मोनो आरो नोंथां
ओ मा होनो मिथिंगा सोलायनायनि जाउनावनो दिनै गोबां रायजो राजा सुबुं फोरा गोबां खहा खालामनो नां जादों नखर न'खरनि गासैबो सम्पतिफोरखौ फोजोबसांना लानो गोनां जादों आरो नोंथां जेरै जे मा होनो बेफोराव दायनिगिरिया मिथिंगाया नङा नों बेबो दायनिगिरिखौ जों बुंनांगोन जों सुबुं माहारियानो मानो होनना बुङोब्ला दिनै दिनाव सुबुं माहारिफोरा दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांजोबनो हमबाय मा होनो गारि मथरफोरखौ बांद्राय बाहायौ मा होनो बांद्राय बाहायनो बाहायनाय जाबाय आरो नोंथां बेनि जाउनावनो जादों बेफोर गासैबो दिनै मा होनो सुबुंफोरा मा होनो दंफां लाइफांखौ मा होनो गावनि
हेल' नोंथां हेल' हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनानो मोनासै नोंथां